हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दा फ्रि नामा
औ नोंथां दाथ आं ओरैनो दंथयो
औ ओ आइजों दा दसे सम सावरायफानो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ आङो गोदोनि जोंनि बर गामिफ्राव संसार जानाय बेनि बारै सावरायनो लादोंमोन आरो
नंगौ नोंथां गोदोंनि जोंनि बर' हारिनि संसार जानाय
औ औ
नंगौ सावरायजागोन नोंथांखौ बे आयदानि सायाव बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय फोरमायग्रोनो थाखाय एवनो फोरमायग्रोदो नोंथां औ नोंथाङा
ओ जोंनि गोदोनि बर' गामिनि रायजो जानाय होनब्लाथ गामियाव बयबो गावजों गाव अनलायनानै हेफाजाब होलायनानै ओ ज' ज' खामानिफ्राव मदद होलायनानै रायजोखौ जाबोदों आरो ओ गोदोथ' उम जोंना सुबुं अनजिमायाव बारा सुबुं मानि दानि बादि गैयामोन नालाय ओ बै न'खर बै न'खर एसे गोजान गोजान जायोमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ आबाद मावग्रा मैगं हा हुफ्राबो न'खरसेयाव गोबाङानो दंमोन आरो ओ आरो एफा एनै हाग्रा दानफायनानै आवग्रिनानै लानो लानो‌ हायोमोन आरो गोदोनि दिनाव दा बेफोर हाफोरखौ आबाद मावनो थाखाय ओ बै समनि बर' गामिफ्राव मोसौजोंनो हालेवनानै आबादफोरखौ गासैखौबो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। गोदोनि बर'फोरनि रायजो जानायाव ओ बेनि अनगायैबो ओ बे आबादखौ थिखोनो थाखाय मारा होनायखौबो मोसौजोंनो मावनायखौ नुयो। ओ जेब्ला ओ बर' न'खरनि सासे हौवा मानसिया ओ आबाद मावनो थाखाय ओ फुं दाउला गेसेेरबानो आरायथा थिनथा बेसे समावनो हालखौ होलांनानै दुब्लियाव हाल एवहैनायखौ नुनो मोनो आरो। हालेवखांनानै फैब्ला मोसौफोरखौ ओ लांदां जायगा बा फोथारफ्राव गुमहैनाय बा खाहैनायखौ जोङो नुयो।
बेनि उनाव जा फिसालाफोर बा फिसाजोफोर दङ बिसोरो ओ दुब्लियाव न' गासिबो न'खरनि मानसिफोरजों हेफाजाब बा मदद होफानायखौ नुयो आरो। बेनि उनाव ओ खामानि मावखांनानै फैनानै न'आव ओंखाम- ओंख्रि संनानै जानानै बा फरायसा फिसाफोरखौ फरायसालियाव थांनाय बा थिनहरनायखौ नुयो आरो। ओ गोदोनि दिनावथ' गारि- मथर गैयामोनखौनो बुंजायो आरो मोनसे गामियाव साइकेल गंसे थानायखौ गैयाबो बुंजायो आरो साइकेल गंसेबो दा बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा फरायसालियाव थांनाय समाव आथिंजोंनो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन आरो। ओ थाम ब्रै किल'मिटार गाहाम फरायसालियाव थांनो थाखाय।
औ।
औ।
औ।
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
नोंगौ गोदोनि संसार जानाय होननानै बुङोबाथाय जिथुनाखि नोंथाङा फोरमायबाय। जोङो बर' समाज हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो जोङो जोनो सोरो एसे गोदोनिख्रुइ दा बे सोलायनायखौ नुनो मोनो। गोदोनि आरो दानाय एसे फारागखौ जों नुनो मोनो जोङो गोबां डेभेलप जाबायखौनो बुंनांगोन जों दिनै हान्था मेलानि बेलायाव जोंनि थांफिलि लामाफोरा मोजां नङामोन। दिनै जोंनि लामाफोरा एसे मोजां जाबाय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायनिथाय जोंहा। गारि- मथरनि गोबां खममोन दिनै जोंनि गेजेरावबो गंफा -गंफा न'खराव गंफा- गंफा बेफोरबायदि गारि गोनां जाजोब्बाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि रांखान्थिफोराबो। रांखावरियाबो खममोन दानि दिनाव गोदोनि दिनाव रांखावरि खावरियाबो खममोन नाथाय दानि दिनाव सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो -लोगो रांखान्थि एबा रांखावरियाबो जोबोद बारा जाबाय। होननानै बुंनांगोन गोदोनि उनाव माखासे बुस्थुफोरा गोबां दाम खममोन नाथाय दानि जिथुनाखि समाव माखासे जोङो गोबां जों बारायनायखौल' नुनो मोनदों गोदोनि बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव खामाय दामानिबो बेसेबां मोननो नागिरदोंमोन नाथाय गोदोनि दिनाव माखासे बिदिनो ज' ज' मानानि दामानि मावलायनाय सावरि बादायलाय जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो गोदोनि दिनाव जोंनि न'खरफोरखौ जों न'खरखौ डेभेलप जानायखौ नुनो मोनामोन बयनिबो नखराव जोङो थोरि न'सो जों नुयोमोन बांसिनानो गोदोनि दिनाव एसेबां डेभेलप नङामोन जोंनि फरायसालिफोरा मोजां नङामोन जोंनि थानसालिफोरा जों जों जेब्ला उन्दै समाव जों फरायसालियाव थाङोमोन अब्ला जोंनि खौसेथिंखि फरायसालि बेफोर फरायसालिफोरा एसेबां मोजां मोनोन जों फरायसालियाव जों बस्था लानानानैसो थांनांगौ जायोमोन फरायनो थाखाय जोंनि जिखुननि जोंनि जिखुनिखि क्लासरुम बेफोर क्लासरुमफोरा जोंनो मोजां नङामोन जायनि जाहोनाव
जेरै अखा बांखाफोर सों सेरजोबोमोन इन्जुरफोरा थिग नङामोन। लांदां फानदां गोजासो लेथ्रायैनो जों फराय नांगौमोन। नाथाय जोंनि इउनिफ्रमफोरा मोजां नङामोन। जों ओरैनो जानला मोनलानो हिफोर गानला बायनानै सेन्देल गाना जोंनो फरायसाफोराव जाब्बा जुब्बाबनो जों गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। उम नाथाय जों दानि दिनाव मोजाङै फरायसाफोरखौ इस्टेनडारै माखासे जों स्कुल आजि खा दिनैनि दिनाव सरखारफोरानो दिनै दिनै खुंथायफोरखौ थानाय दैदेनफोरा दिनै इगनर सम होयो बेलासिनि जानायनि बोथिसेनि जानाय आदारफोरखौ होयो, बिनो लेखाफोरखौ फैयो। आरो बेबायदिनो जोंनि जिथुखि गामि ओनसोलनि फरायसालिफोरााव जोङो डेभल'प जानायखौ नुनो मोनदों।लामा सामा जेरै जों गोदो कारेन्ट गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला जों साथिजोंसो जों फरायनांगौ जायोमोन। जोंनि गेजेराव मम बाथिफोरजोंजों जों फरायग्रोनो गोनां जायोमोन। गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जों जेंना जेंसिफोर जों माखासे मोगा मोगिबो जानो गोनां जादों। माखासे समाव मालाबा समाव जोङो थाव जोबना होयो। केरासिनफोरा जोबनानै होयो। जायनि जाहोनाव जोङो माखासे गोदोथ' कन्टेलफोराव केरासिन होयोमोन ना। आरो जों बेनि उनाव ओ केेरासिन नङा मोन ना जों कन्टेलाव होनाय केरासिनफ्राबो जोंना थोस्लाब हैयामोन समाव। से मास गाहाम थाङामोन सोरनाबा सोरनाबा बेफोरबायदिनो माखासे सोरनिबा सुबुंनि जों केरासिन धार लाथ'लायनांगौ जायोमोन बेफोरबायदि जोङो न'खर एबा जों सालायनांगौ जाबोदों आरो बै समाव माखासे जोङो बिदिनो टाइम पास खालामनो ओं गरम बोथोरफ्राव बेफोरबायदिनो जोङो फांखाजों लानो हायामोन माखासे जों गिसिबफोर सिबनानै सिफोर सि जिफोर सोलाबायनानै बेफोरबायदिनो जोङो उन्दुनांगौमोन आरो गरम बोथोर समाव। नाथाय दानिथ' दानि दिनावथ' बेफोरबायदि जेबो जिंगा सिनांगौ गौ गैला डिजिटेल मुगायाव कारेन जाजोबबाय गासिबो लामा सामा मोजां जाजोबाय न' बां फोरा मोजां जाजोब्बाय बेफोरबायदिनो जोंनि गोदोनि सम संसार जानाय होनबाथाय आदान सेेफायना जेब्ला जोंनि आइ आफा फोना फैदों एबा आबै आबौ हादान साफाय जादों।बेै समाव जोङो माखासे बर' समाज हिसाबै इदिनो जों माखासे जोङो दि संसार जाबोदों। जों खेथि मावनानै संसार जाबोदों।दिनै जोंनि बर'नि संसार जानाय मुथाय जेरै जेनेम दफा दाउ, अमा फिसिनानै संसार जाबोदों जेरै जौ फाननानै दिनैसिमबो जोंनि सुबुंफ्रा जौ न'खर खुंनायखौ जों नुबाय थादों।
ओ
जौ सङो दिनै जोंनि न'खरफ्रा दिनै बन फानो बन फाननानै संसार जायो माइरं फानो। ओ दिनै जोंनि समाजा माइरं फाननानै संसार जायो। जेरै जि फानो दाउ, अमा फानो हांसो, दाउ फाननानै बायदि रोखोमनि जोङो संसार जाबोनायखो नुगासिनो दङ एबा नुनो मोनदों आरो नंगौ जोङो गोदोनि संसार बा दानि संसार जानाय गोबां खाराब न', गोदोनि समाव जोङो गोबां गोजानाव जोङो थांनानैबो जों बेफोरदि रां रुफाजों खामायनो हायामोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव गोजान जायगायाव थांनानै जोङो रां खामायनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों। ओ जोंनि थां फै लामानि बा लामाफोरा दिनै मोजां जाबाय। माखासे कम्पानिफोरा ओंखारबाय जायनि जाहोनाव जोङो रां खामनायबो जों सुबिदा जाबाय। जायनि जाहोनाव दिनै न' जोंनि माखासे न' बांफोरा एबा जोंनि गामिफोरा बिदिनो जों डेभल'प जानायखौ जोङो
फोर बायदिनो नुदों। जोङो बर' समाज हिसाबै संसार जानाय हिसाबै जोङो दाउ, अमखौ जों गोदो फियोमोन दिनै बांसिनै फिसिनो फिसिनानै जोङो माखासे रांखान आयदायाव जों जौगानायखौ नुनो मोन्दों जेरै जोङो अमा फिसिनानै जों माखासे जों जौगानायखौ नुनो मोनदों दाउ माखासे जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बे समावनो आरो नोंथांखौ बेनि सायाव बे फंनैसो नोंथांनि फोरमायथिखौ एबा नोंथांनि माबा बुजिनायखौ एसे फोरमायाबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
जोंनि गोदोनि सुबुंफ्राथ' बिदिनो ओ दाउ अमा फिसिनानै एबा ओ जौ जुमाय फाननानै न'खरखौ सुंथाबोदों आरो। ओ फिसाफोरनि फरायनाय बा न'नि जानाय लोंनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय ओ आरो माइ आबाद मावनानै मोननायखौबो फाननानै बिदिनो न'खर सुंथाबोदों आरो
नंगौ।
औ।
नंगौ नोंथाङा बुंबाय जिथुनाखि खोथा बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरफ्रा गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थादों। हाजिरा हुजिरा मावनानै सोरबाबा अन्थाइ देनानैनो न'खरखौ सालायगानोङ सोरबाबा दिनै बेफोरबायदिनो गाज्रि बेयाव बेलसा जावनानै अन्थाइ उरनानै अन्थाइ बुरनानै बन फाननानै बेफोरबायदिनो जिउ खुंदों बेबायद बिदिनो जोंनि बर' समाजा दिनै जौगाबोदों बिदिनो बैनिफ्राय दिनै अन्थाइ अन्थाइनि मुगा मुगानिफ्राय फैनानै दिनै हादान सेफायनायनिफ्राय फैनानै दिनै नैबे लेभेलसिम जों मोनफैनो हादों जोंनि बर' हारिया। बर' हारिया नोंखौ जों बुंनांगोन बर' हारि हिसाबै जों दिनै
मावनानै जाग्रा हारि होननानै बुंनांगोन मावसोमग्रा हारि होननानै बुंनांगोन जों माइ आबाद मावो जों जेरै गय आबाद मावो जों बायदि रोखोमनि जों आबाद मावनानै जोंङो ओनसोलनि न'खर खुङो बर'फोरा। दिनै माइरं फानो बर'फोरा दिनै बन सिनो बर' फोरा दिनै हाजिरा मावो गुबुनाव बेफोरबायदिनो दिनै जिउ खुंगासिनो दं होननानै बे समाव आं बुंगोन आरो।
औ औ। दे नोंथां होमबा दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा। दे।